हेलौ
औ नोंथां
आ नोंथां खोनादों ना
औ खोनादों
औ औ आं नोंथांनाव ओ मोनसे गोनांथार रायनि सायाव सावरायनो थाखायसो हा बे कलखौ खालामनाय जादोंमोन नोंथाङा फ्रि ना?
औ औ आं फ्रि आरो रायज्लायनो हागोन दे
औ औ दा बाथ्रायानो जाहैबाय जोंनि समाजावथ' माखासे जानाङै जाथाय सोमजिगासिनो दं आथिखालाव दा बे बाथ्रानि सा यावनो आं नोंथांजों बाथ्रा माखासे सेयार खालामलायनो थाखाय कल खालामनाय जादों नोंथांनिफ्राय आङो मिथि नो लुबैगोन जे जोंनि समाजावहाय आथिखालाव मानसि लांखारनाय जाथाय जाय समाव जोंनि सम ओ नैबे थासारि समावहाय जानाङामोन जायखौ जों इंराजियाव बुङो हिउमेन ट्राफिकिं दा बे मानसि लांखा खारनाया जोंनि समाजाव आथिखालाव जानाङै थासारि समाव जागासिनो दं दा जों बे मानसि लांखारनायखौ माब्रैबा जों गैया खालामनो हायो बेनि सायाव जों बाथ्रा सावरायनो थाखाय आं नोंथांनाव कल खालामनाय जादों दा बेनि सायाव नों थाङा आ जागायनायनि आ बे
औ दे आ आ आं जा ओ आं जागायगोरनोसै दे औ नोंथां ओ जोंनि समाजाव जोङो नु फ्राय नुनो मोनो माने जोंनि समाज आरो जोंनि हादोरावनो बुंजायो बेयो मोनसे गिदिर ओ मोनसे गिदिर इसु होननानै जों बुंनो हायो औ माने ओरैबादि जोंनि गामि ओनसोलाव बांसिन बियो गामि ओनसोलनिफ्राय बांसिन जायो जोंनि गामि ओ जोंनि गामि ओनसोलनि गथ'फोर बा जोंनि गामि ओनसोलनि बांसिन सिख्ला मानसि जायखौ जोङो ओ सिख्ला मानसिफोरा माने एसेब्लाबो टारगेटआव बांसिन गोग्लैयो आरो बेफोरबादि मानसिनिफ्राय उम जोंनि जोंनि फिसा फिसौ गामिफ्राव माने बारा फरायनाय गैया सोरबाबा एसेल' फरायनानै थाबाय दा खामानि गैया दा बेफोरबायदि ओ बे फोरबादि सिख्लाफोर बेफोरबादि गथ'फोरखौ माने जोंनि मासे मा-माखासे ओ सुबुंफ्रा सिगुन सिगुननि नोजोरजों नायनानै थाखायो आरो खि टारगेट खालामनानै थाखायो बिसोरो ओरैबादि खालामो जे नोंथां खौ आं माबा मोनसे साख्रि होगोन बा माबा ओ टाउनाव लांनानै आं नोंथांनो खामानि होगोन बा नोंसोरनो मोजां मोनसे ओ मावनो थाखाय सुबिदा होगोन बेफोरबादि ओ थगाय थसि न'खरावबो खोन्थाफ्लानानै माने बिसोरखौ माने गुबुन जायगायाव लांनानै माने ओ खामानि मावहैनो होननानै लासै लासैनो माने गुबुननि आखाइयाव फानलां फाननो फानहरनाय बा गुबुननि आखाइायाव गथायहैनाय बेफोरबायदिखौ जोङो गोबां नुनो मोनदों।
नंगौ नंगौ
आद ओ सनिबा ओरैबायदि गैथारि सुबुंबो दङ जोंनि समाजाव नङा होनबा नोंथां जाय ओ जाय बिमा बिफाफ्रा लेखाबो रोङा दा बेफोरबादिनि गथ'फोरखौ जुदि ओ नोंथांनि फिसाजोखौ आं खामानि मोजां खामानियाव ओ थिसन हैैगोन बा नोंथांनि खामा फिसाजोखौ आङो मोजां मोनसे जायगायाव लांनानै आङो खामायनो फोरोंहैगोन बेफोर बायदि होनोब्ला निसय जोंनि गार्जेनफ्राबो फोथायगोन नङा होनबा दा बिदि फोथाय फोथायनानै जोंनि माखासे गारजेनफोरखौ थगायनानै गोबां जायगा जेरै जोंनि साखाथियाव थानाय गुवाहाटि मुम्बाइ दिल्ली बायदिसिना बिदि जायगायाव लाङै लाङै माने फानबाय फानहैनायखौ जों नुनो मोन्दों आरो
नंगौ नंगौ नंगौ जोंनि समाजाव बेफोर सोलिबाय थाखायो औ
बेफोरखौ होबथानाया बा बेफोरखौ रैखाथि थि होनो माबादि जोङो मा बादि जोङो स्टेपफोर लानांगौ बा मा बाददि जोङो खामानि मावनांगौ नोंथाङाबो एसे फंनैसो बुंनानै होयोब्ला मोजां जागौ
औ नोंथाङा जेखिनि बाथ्रा बुंबाय जोंनि समाजाव बै जाथाया दिनैनि समनिल' बाथ्रा नङा जोंहा माखासे सान समनिफ्रायनो बेखौ जोंनि सुबुंफोराल' बा जोंनि हारिनि मानसिफोराल' मावो बे नङा
औ औ
औ बेहाय गुबुन हारिसानि सुबुंफोराबो बैखिनि लांखारनाय हाबाफारिखौ जों मावनायखौ जों नुनो मोनो नाथाय जोङो बै लांखारनायनिफ्राय बोरै जों गावखौ सांग्रां जानो हायो बेनि सायाव जोंहा माखासे एवारनेस हाबाफारिफोरा जोंनि समाजाव जोङो लाथारनांगौ दं होननानै आं सानो जायनि जाहोनाव दिनै नंगौब्लाबो नङाब्लाबो एवारनेस गैयिनि थाखाय बा मोनसे मोजां सुबुरुन होनाय गैयैनि थाखाय नंगौब्ला नङाब्लाबो नोंथां दहै बुंनाय बायदि न'खराव बा ओनसोलावहाय आइजो माहारि बा हिनजावसाफोर थायोब्ला बांसिन नोजोर गोग्लैयो
औ
दा जोङो बांसिन नायनो थाङोब्ला आइजोफोरखौनो लांखारनाय जोङो जाथायखौ जों बांसिन नुनो मोनो
औ
औ बेबायदि आइजो मेगनाव गोग्लैनाय आइजोफोरखौ लांखारनाय जोङो नुनो मोनो दा बैखौ जोङो बोरै गैया खालामनो हायो बेखौ जोङो जोंनि गामि ओनसोलफोरावनो जोङो बैफोर हाबाफारिनि सायाव एवारनेस खालामनाय आरो मोजांथार जोङो गियान आरजिनानै जोङो गावखौ बोरै बैफोर गाज्रि आखुनिफ्राय जोङो जानगार खालामनो हायो बेखौ जोङो एवारनेस हाबाफारिजों लोगोसे गावबो मोनसे मोजां सोलोंथाइ लानाय हाबाफारि जोङो सुबुरुन होनानै जोङो बैफोर मा हाबाफारिफोरखौ जों गैयाखै खालामनो हायो जेराव जोंनि बांसिन बर' सुबुं सुबुंफोरानो बर' न'खरफोरानो ओनसोलाव आबाद मावनानै जाग्रा सुबुं गोजा
औ
औ खायफा सुबुंफोरा जोंना गारजेनफोरा गासिबो बिथिङाव जोङो बेबायदि दायथ' लाजोबनो हागोन बेबो नङा खायफा गावबाागावबो सांग्रां जानांगौ।
औ
गारजेन हिसाबै जोंहा गोबांथार हाबा मावनांगौ दङ। नखरनि थांना थानायावहाय नखरखौ माबोरै सुंथानांगौ। आरो नखरखौ माबोरै दैदेनलांनांगौ। फरायनाय लिरनाय जानाय लोंनाय लानानै गाननाय जोमनाय। बैफोरनि गासैबो दायथआ जोंहा गारजेनाव थायो दा बैफोरखौ। जगार खालामनायावनो जोंहा सोरबा सोरबा गारजेनफोरा बेबायदि। थाल मोनस्लाबै जानाय। गावनि गावनि नखरनि गथआ जे दङना गैया बेखौ बबेबा समाव जोंहा गोबांथार थांलास्लाबनो हायैबो जायो। जोंहा बेबायदि ननिफ्राय लांखारनायनि अनगायै गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय जोङो लांखारनाय। बेबायदि नुनो मोनो। ओ-स्कुल स्कुल कलेजफोराव थाङोब्ला।
औ
जोंहा गोबांथार सुबुङा नोंखौ बेबायदि। हाबा मावनो थाखाय टारगेट खालामनानै थानाय दङ दा बै। स्कुल कलेजाव थाङोब्ला नोंखौ टारगेट खालामनानै थानाय सुबुङा रावबो नु बे जायगायाव बा रावबो मिथिसयै जायगायाव थाखोमानानै नोंखौ टारगेट खालामनानै हमनानै लाङो आरो बेफोरनि अनगायै जोंहा नोंथां दहाय बुंनाय बायदि। गोदै गोदै राव होनानै न नङैखौनो नंगौ नंगौ बाथ्रा बुंनानै। खामानि होगोन साख्रि होगोन। बायदि न बां लुनानै होगोन होननानै जोंहा। हाबा मावहोनाय गोबां सुबुं दङ।
औ नंगौ नंगौ औ
बा मावहानै नंथारैखौनो गुबुन दाबसे जायगायाव ओरै ओरै दङ होननानै साख- साख्रि बाख्रि होगोन गारि मथर बायनानै होगोन। गोसोबायदि मोनजागोन सिन्था गैया होनलायनानै लांनानै। जोबथारनायावहाय बैखौ मोनसे गोथौ हाखराव खोख्लैहैनाय जोङो। गोबांथार बिदिन्थि जों जोंनि ओनसोलनिफ्रायनो जोङो नुनो मोनदों। दा बैफोरखौ गैया खालामनो थाखाय जों बयबो सांग्रां जानांगोन। नांजां बांजां लोगोफोरजों लोगो जानाय। नांजां बांजां नङागारा बाथ्राफोरखौ जोङो नंगौ बायदि रायलायनाय बेफोरनिफ्राय जों सांग्रां जानांगोन।
औ औ
नोंथाङा माबाबो मोनसे बुंबावनो नागिरदोंमोन नामा।
अ माने बेबो नोंथां बुंनाय बादियानो सैथो ओ जोङो आं माने जोङो इडुकेटेड जायोबा। निसय गुबुना जोंखौ थगायनो हानाय नङा जों ओ आरो जोंनि गारजेनफ्राबो जेरै आथिखालाव माने। जौ जुवा बा बेफोरजों गोदोसोआलासिनो एसे ओ-मोजां सिन्था धारा बा मोजां गियान जुदि जोंनि पेरेन्टसफ्रा बा जोंनि गारजेनफ्रा थायोब्ला निस्सय बेफोर। बेफोरबायाददि गाज्रि हाबाफोरनिफ्राय जोंनि बारगगोन आरो लोगोसे। जोंनि समाजनि समाजनि माखासे सुबुंफोर। सम सम जों उददिस लानांगोन नोंथांनि फिसा ओ थांनि फिसाजोआ अबेहाय थांदों बबेहाय मा खामानि मावहैदों बेफोरखौ जोङो। गामि गामियाव जों जयै थायै हिसाबै एसे एनै सोंलायनाय। बेफोरजों माने सोरबा एसे। बेलेग लामाजों थांदोंब्ला जोङो माने गामि समाजै माबा मोनसे लाबोफिननो हायो नामा हेल्प होफिननो हायो नामा बेफोर मोन जाहैबाय आरो लोगोसे जोंनि प्रसासनाबो जोंजों माने जोंनि जिल्ला बेंगिरि बा जोंनि पुलिसफोर जायखौ जों बुङो बिसोराबो माने एसे स्ट्रं बाबै एक्सन लानांगोन बिनि सायाव मोनसे मान ओम। दा गोबां जों नुनो मोनो। ओरै बिदि लांखारनायखौ ओ हमनो मोनो नाथाय सिरि सिरि उनाव औ हरसे हरनै बा दानसे दाननै जेलाव दोननानै बिसोर खौ माने सख'फिननाय नुयो। दा ओ ओ दा बेफोरबादिखौ माने सरखार एबा प्रसासननिफ्रायबो मोनसे गोख्रों नोजोरजों नायनानै बिसोरखौ गोख्रों साजा होयोब्ला निस्सय जोंनि समाजाव ओ जों जोंनि समाज बेफोरबायादिया एसे खम जागोन खौ आं सानो आरो आरो लोगोसे जोंनि लाइमोनफ्रा गुबुननि बिदि रावाव गो-गोजावालासिनो जों गावनो माबा मोनसे ओ ओ स्किल डेभलपमेन्टनि खामानिफोर मावनो हायो। जेराव जों बेस्थ' जायोब्ला गुबुनाबो जोंखौ गु-बायदिसिना ओ बुंनानै फुस्लायनो हानाय नङा जों सि किल डेभलपमेन्टनि खोथा बुङोब्ला जोङो सासे हिनजाव माहारिया सोलोंथायाइाव खमब्लाबो बियो ओ टेलारिं बा जि सुनाय बाव ओ जोंनि जि दानाय वेबिंफ्राव जि दानाय। बा जोंनि सेंग्राफ्रा ओ सेलुनफोर जोंनि खानाय सिननाय सोलोंनाय बेफोरबायदि हाबायाव बेस्थ' थायोबा निसय जों जोंनि गेजेराव बेफोरबादि ओ लांखारनाय बा जोंनि समाजाव गथ' गोमानाय बा सोरबा हिनजाव सा गोमानाय बेफोरो जोबलांनो हागौ गैया जानो हागौ। नोंथां अब्ला दोनथ'नोसै नामा आदै?
सावरायबाय जोङो मोजांथार सावरायबाय उननि समाव जों बे बेफोरबादि बाथ्रानि सायाव मोजांथारै स सावरायफिनसै नङा होमबा जोंहा दा समाबो जाबाय औ दे होमबा ना नोंथां।